औ नोंथाङा फनहरनायनि जाहोना मा औ नोंथाङा फनहरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां औ खोनादों। हेल' खोनादोंं नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ आंनि फन हरनाय जाहोना बेनो जाहैबाय जोंनि जिहेथु हारिमु खोनादोंना नोंथाङा हेलौ जोंनि हारिमु हा आं हारिमुनि बागै जिहेथु जोंनि बैस साग दान बा
औ
औ नोंथां औ खोनादों।
हारिमुं जे बैसागो दानखौ माबायदि फालिनाय जायो।
औ
बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा नोंथां।
औ औ औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव द बैसागोखौ बेबायदिनो खुंनाय जायो जे गिबि सानखालि गिबि सान जेनेबा बिनि सिगांनो ओ से से खालि से सानखालिनि सिगांनो माने मोसौ बैसागो फालिग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बे मोसौ बैसागो फालिनायनि आव गायावनो सिगाङावनो माने जोङो दिग्लि थि थाराय हालदै फान्थाव बेबायदि बायदिसिना खांनानै लाबो ननाय जायो आरो ना न'आव बेबायदिनो लाना फैनानै अखानायै फुङावहाय जोङो बे मोसौखौ मोसौनि बैसागोखौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो बेबायदिनो सुनानै लाग्रोनाय जायो।
औ औ दे नोंथाङा बुंलाय
औ औ औ खोनादों नोंथां
औ औ दे बुं
औ अ‌ बेबायदिनो आरुाव सुनानै लाग्रोनाय जायो बे खौ साखा साखा हानानै हालदैखौबो फान्थावखौबो बेबायदिनो हानानै लानाय जायो आरो सौराय ब एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोोना नोंथां जेनेबा मोसौखौ सारनो थाखाय आखाय सौराय बे एवनानै लाखाबाय बिथिंजाय आरो बेबायदिथिं दिग्लि लिथि थाराय बायदिसिनाखौबो लाखाबाय औ लानानै आरो थौनि हांगार फोरखौ जेनेबा थालिरनि दुनायायाव थालिर दुनायायाव माने लानाय जायो आरोना थालिर दोना खायफाया आरो गयनि धुनायावबो लायो आरोना नोंथां बेबायदिनो लाबाय बे थार्ड थारायनि थाराजों माने बेखौ थाव गुबैबो होयो एसे थाव गुबै होनानै मिलायनानै लायो बेखौ जयैनो आरो बेबायदि मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेबायदिनो लांबाय लांनानै बेबायदिनो फोथाफोन्ना होनाय जायो आरो ना हांगार था थाव गुबै हांगार मिलायनानै बेबायदिनो फोथा फोनजोबो। बोरमा मोसौ गासिखौबो फोनो ओ बिब्दिनो ओ खायफाया अमाफोरखौबो फुनो।
औ
फोनो बेबायदिनो फोननानै लागोरनानै ओम जेनेबा मालाखौ गानहोनाय जायो आरो ना बे लाव फान्थाव ओ सुनानै दोननाय मालाखौ गानहोनाय जायो। गासिखौबो गानहोखांनानै बेबायदिनो सि खारनाय जायो आरोना बेबायदि ओ सौरायखौ सौराय फान्थाव गासैखौबो जयैनो ओ खा दायाव लानानै बेबायदिनो सारनाय जायो। आरोना सारनानै बेबायदिनो बुज्राम बुज्राम लाङो लांनानै दैमा दैसा हयथ'बा फुख्रि बेबायदियाव थुखैनो थाखाय लाङो बेबायदिनो थुखैहोलां बेखौ थुखैखांनानै ओ बुज्रां बुज्रां लांबाय थायो माने देग्लि लि थिजों ओ बेबायदिनो मोजां मोजां लानानै बेखौ गांसो जानो थाखाय ओ फोथाराव हैनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो फोथाराव खांनानै ओ मोनाबिलि जायोब्ला बे खौ खाना खानो थाखाय लाहार फाहार खालामो। ओ बे ओ फागो होयो जेनेबा गोदान दिरुं गोदान फागो खालामो माने बेखौ खाला जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां ओ आलारि बाथि फोजोंनानै बेबायदिनो
औ
फाला होनाय जायो औ बेबायदिनो फागो गोदान होनाय जायो। आरो बेनि उम से से सानखालि बेबायदिनो ओ बे से सानखालि ओ
औ
बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ आलारि बाथि फोजोंनानै माने ओ गिदिर उन्दै जेनेबा स मान होलायो आर ना बेबायदिनो। बोराय बुरै औ गासैखौबो माने खुलुमस्रांजोबो माने बोर लायो। ओ गासैनिफ्रायबो गिदिरफोरनिफ्राय जेनेबा
औ
ओ गासैबो अनज्लायो जेनेबानि ओ मान होलायो बेबायदिनो। खुलुमलायो ओ आरो बेनि उनखालि ओ मोसानाय मानसिनि बैसागु ओ बे मानसिनि बैसागुआव ओ सेरजा सिफुं खाम जथा बेबायदिनो आइजें लानानै माने रंजानो थाङो आरोना ओ गामियावबो रंजाग्रोयो। फ्रा आरो गुबुनावबो थाङो गुबुन जायगाफोरावबो बेबायदिनो। थांनाय जायो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेंथ' गथ' गथाइ गासिबो बेबायदिनो सेरजा सिफुं जथा लानानै मोसानो थाङो आर ना अ दानि दिनावथ' बांसिनानो ओ बक्स लायो आरोना ना बेबायदिनो दामग्रा आइजें ओंखारबाय जिहेथु ओ बेबायदि आयजेंखौ बांसिन बाहायनाय नुसै आरोना नोंथां बेबायदिनो। ओ जोंनि बैसागोआ गाजा गोमजायै बिदिनो बारलांनायनि उनाव ओ लास खालि जेनेबा बेनि जोबथा खालि जेनेबा ओ गासैबो लावखार ओंखाम जालाय नङासै होनबा नोंथां। बेदिनो लावखार लखार जानाय गासैखौबो बोराय बुरै। अ सेंग्रा। सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो ज'यैनो। ओ माने लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना गामियाव। एसे बेबायदिनो बेदर ना बेबायदिनो ओंखाम गासैबो बेलावखार ओंखाम जायो आरो ना बेबायदिनो बैसागोआ बारलाङो। ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ बुंनो होगोन नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जोंना। बेबायदिनो।
औ।
सैथो सैथो दाननि जिहेथु लास्ट थारिख। एबलास। दिनखालि नङा होमबा जोबथा दिनखालि जोबथा दिनखालि। जोंना जिहेथु जोंना मानसि बैसागु बा
औ।
मोसौ बैसागो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? जिहेथु जोंना सैथो
औ औ।
थोदानखालि जोंहा मोसौ मोसौ बैसागो जायो नोङा होमबा। थिग बैदिन खालि। औ थिग बैदिनखालि जोंहा जिहेथु जोंहा सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। जिहेथु औ जिहेथु जोंनि नांगौ फिसाद जिहेतु दिगलि लेथि आ लाव फान्थाव जेहेटु बेफोरखौ हालदै बायदिसिना बेफोरखौ औ औ औ। बेफोरखौ नांगौ जायो बे सैथो दानानि जोबथा सान। खालि जोङो बेफोरखौ जगार खालामनानै जगार खालामनानै जिहेथु जों। लानाय जायो लानानै जिहेतु जों सै थो दाननि जिहेथु।
औ।
माबा खालि जिहेथु जोङो सैथो दानखालि जोङो फुङावनो बे बेफोरखौ जोङो हास हानानै बे। ओ बेफोरखौ माला सुनाय जायो बा एबा माबा खालामनाय जायो जानानै जोङो ओ मोसौखौ जों। ओ हां जिहेतु साराय एबा जों खान थानि हांगारखौ बा जानाय थाव लगायनानै जोङो मोसौखौ फोथा फोननाय जाहैयो जानानै जोङो जानखालिनि फुंनि जिहेथु फुङाव जों मोसौखौ होना लाङो जायो दैमा बा बायदिसिना बिलो बायदिसिनाफोराव जोङो लांनानै मोसौखौ थुैनाय जायो नङा होमबा नोंथां थुखैनानै थुखैनानै जोङो जिहेथु जोङो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबनाय जायो जेहेतु दलाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था एरबाय था बा बारिबाय था बे मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ जोङो हेगारनाय जायो नङा होमबा जाहाथे बेसोरो जोंखौ जोंनि थाखाय मोजाङै मोजां बा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि थाखाय बायदिसिना बा फिसा बा बायदिसिना जोंनो
औ
मोजाङै मोजाङै माबा होथोबा जोङो बेफोरनि थाखाय जोङो मोजाङै मद मेथाय सेथाइ रोजाबनानै जोङो जिहेथु बेलासि समाव जों बिसोरनो थाखाय जोङो
औ
बेसोरनो थाखाय जोङो फागा गोदान बा जिहेथु न नाखि बा बायदिसिना फाखा गोदान होनानै जोङो बिसोरखौ जोङो मोसौखौ लाबोनानै फागा गोदानजों लाबोनानै जोङो गलियाव खाना दोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो अखानायै अखानायै जों सोरांस्लाब मोनिबा दुगैस्रां लोबस्रां
औ औ
दुगैस्रां लोबस्राङैनो जोङो फुङाव आलारि बाथि सावनानै बा थुगि बा आलारि बाथि सावनानै जोङो आर'ज गाबनानै बाथौ आफा बोराइ बाथौनि सिगाङाव आर'ज गाबनानै जोङो साखि बे बायदिसिना लगायनानै जोंनि गोदोर गोलाव बा जोंनि आबै आबौ बावबा जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो गेदोर गोलावखौ खुलुमनानै जोङो बोर लायो नोङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो बोर लाखांनायनि उनाव जोङो जोङो न'खर न'खर बेफोरबायदिनो थांनानै जेहेते बोर लाखांनायनि उनाव जों नै थारिनिफ्राय जोङो नै थारिनिफ्राय जोङो गामि गामि गामि बा मोसानाय मोसानायनि लाहार फाहार खालामो जिहेथु जोङो गामियावबो मोसा खायफा गामियाव जोङो मोसायो बा जिहेथु खायफा
अ
गामि गामि मोसानानै गामि गामि मोसानानै थिग बेबायदिनो जोङो जिखिनि जिखिनि जोङो गामि गामि थांनाय जेहेतु जोङो जेब्लागै जों सान जिखिनि रां रुफाबाय बा जोंनो रायजोफोरा बा गामिनि मानसिफोरा जोंनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बा एबा सोरबा
औ
माइरं रां रुफा
औ
बेफोरखौनो मोसानाय मोखांनायनि उनाव जों मोसाखांनायनि उनाव जोङो स्नि दाना लागै मोसा जाखांनायनि उनाव जोङो लाव लाहार फाहार खालामो
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां नोंथां समाबो औ समाबो जानानै थांबाय नोंथां नोंथांसिम एसे
औ औ
उनावहाय सावरायजागोन नामा